औ नोंथां खोनादों औ खोनादों ओ बिबाज जोङो ओ दायो ओ जोंदि बर'फोरा माने बायदिसिना ओ हाग्रा फोराव ओ बा दैफोराव ओ नायागिरनानै जानाय ना मा माखासे ना बेदरफोर नायगिरनानै जायो बै फोरनि सायावनो जोङो इसे सावरायलायनोसै आरोना नोंथां
औ हागोन दे नोंथां
औ होमबा ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो
औ औ जे बर' फोरनि जे हाग्रा बंग्रायाव नागिरना जानाय माने जेरै जे बैफोर हराव मोननाय सामु, खांख्राइ बेफोर आरो जो जों दैमा फुख्रिफोराव जोङो मो-मोननाय जायो आरो बेफोरो ना, खांख्राइ, साम'
औ
बेफोरखौ जोङो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं जों जानो हायो आरो जेरै साम' साम'जों सबाय आरो नाजों मैथा एबा खांख्राइ जों मैथा बेफोरबायदि जों बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं बानाय
हेल' हेल' नोंथांनि माथोखौ खोनायाखै हेल'